औ
हेलौ अ खोनाबाय ना
औ खोनादों नोंथां
औ दाथ' खोनादों
औ दा जोङो जोंनि सोलिबाय थानाय डैलि रुटिननि सायाव रायज्लायगोन ना
औ जायो
औ औ उम उम नोंथाङा जागायग्रोनो हागोन नामा फार्स्टआवनो
अ थ' माने आंथ' दाबो स्टुडेन्टसो नालाय आङो हस्टेलाव थायो नालाय थ' आंनि डैलि लाइफआ माने सामफ्रामबो ना एखेनो जायो आरो माने फुङावनो सिखारदो सातथायाव सिखारदो सातथायाव खारनानै ब्रेकफास्ट जाहैनांगौ आरो ब्रेकफास्ट मोनो ओमफ्राय ब्रेकफास्ट जाहैनानै सारिआत्तायाव जोहा क्लास दङ बा साराय आटायाव जोंहा कलेज थांनांगौ जोंना कलेजजों हस्टेलजों मानि खाथियावनो आरो नांजाबनायानो
औ
जोंना कलेजाव थांनांगौ ओमफ्राय कलेज थांनानै एक घन्टा देर घन्टा क्लास जायो ओमफ्राय जोंना प्रेकटिकेल जायो एखमबा एखमबा थ' जोङो दस्रा केम्पासाव थांनांगौ आरो प्रेक्टिकेल खालामनो थाखाय एखमबा एखमबा ओमफ्राय प्रेक्टिकेला जोंना माबायाव जोबसै मा होनो बार'थायाव जोबो ओमफ्राय बार टानिफ्राय जोङो हस्टेलाव फैफिननो मोनो आरो साननै ओंखाम जानो ओंखाम जानानै जोङो दसे रेस्ट लायो ओमफ्राय एकथानिफ्राय जोंना प्रेकटिकेल दंबावो आरो जोङो प्रेकटिकेल खालामनो लेबाव थांनांगौ थ' जोङो एकथानिफ्राय दुइथा सललिससिम लेबावनो थायो आरो खामानि मावो
औ
ओमफ्राय बेनि उनाव फैनानै नोंनि गोसो आरो नोङो मा खालामनो बेरायनो ना मानो माने पासथासिम माने सयथासिम सयथासिम नोङो बायहेरायाव थाजायो आरो सयथानिफ्राय नोङो हस्टेलाव फैथारनांगौ आरो इन टाइम जायो थ' बिनि सिगां नोंनि गोसो नों हस्टेलाव थायोना बेरायहैयो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो पासथायाव साहा पानि मोनो आरो हस्टेलनिफ्राय बेखौ जायो जोङो ओमफ्राय मोनायाव याव ओंखामा जोङो साराय आटथायाव मोनो आरो जोंङो साराय आठथायाव ओंखाम जानानै ओंखाम जानानै बेनि फ्राय नोंनि गोसो नों मा मा खालामो ओमफ्राय जाबाय बेनो आं दैलि रुटिन ओमफ्राय सानफ्रामबो एखेयानो माने आं हस्टेलाव थायो नालाय नोंथाङाबो बो नोंनि दैलि रुटिनखौ एसे फोरमायदो
औ आंथ' दा जब मावो हटेलावहाय आङो हटेलाव आङो सेफनि जब मावो
अ मोजां
औ आङो फुंनि सातथा बाजियाव सिखारनानै ओरैनो उम हाथाय साथाय मोखां सुनानै हाथाय मानजिनानै आङो उम रेडि जायो रेडि जानानै ओ आदथा बाजायावहाय आं हटेलाव थाङो थांनानै ओमफ्राय ब्रेकफास्ट जायो ब्रेकफास्ट होयोना बेखौ जानानै ओमफ्राय उम दिउटियाव हाबहैयो आरो
औ
ओमफाय जोङो उम जोङो गावनि खामानिखौ गावबा गावनि खामानिखौ जोङो मावो मा मा नांगौ जों बेफोरखौ ओ रेडि खालामजोबनानै लाग्रोयो ओ जाहाथे उनावहाय ओ गेसफोरा अर्डार होबाथाय जेबो प्रब्लेम जाया जों बेफोरखौ ओ रेडि खालामना लाग्रो खायो आरोना अर्डार फैनायनि सिगाङाव औ रेडि खालामनायनि उनाव ओमाय जोङो रेडि खालामखांनानै जोङो अर्डार फैबाथाय जों अर्डारखौ मारियो उम मोनानि थिनथा बाजायालासिनो जों बेखौनो मावबाय थायो आरोना अर्दार मारिनाय बेफोरो संनाय खावनाय बेफोरनो जोंनि खामा
औ
ओमफाय जोङो ओ तिनथा बाजियाव जोङो उम रुमाव फैफिननो मोनो ओ थिनथा बाजायाव रुमाव फैनायनि उनाव जोङो ओ सयथा बाजायाव जोङो ओ डिउटियाव थांफिननांगौ जायो सय सयथा बाजारनिफ्राय आरो जोङो ओ अर्डार बेफोरबायदि जोङो खामानि मावखांनानै आरो जोङो ओ मोनानि जोङो हराव दसथा बाजायाव जोङो रुमाव फैफिनो आरोना
अ
उम बिदिनो जोंनि ओ लाइफा बिदिनो देलि रुटिन
नोंथाङाथ' सेफनि खामानि मावो ना नोंथाङा मा मा सं नो रोङो जानो हागौ
उम आंनाथ' गोबां दङ दा बिदिनो ओ मा मा संनो रोङो होनबा आंनियाव गोबां रेसिपि दङ ओरै चाइनिस थाइ थाइलेण्डनि ओमफ्राय जापानिस करियान बेफोर
औ नोंथा ङा अबेखौ संनो बांसिन इजि मोनो?
आंनि संनाय जोब जाबाय ओ थाइकारि जेरै थाइलेण्डनि कारि
अ होमबा बेखौ मारि माने एसे खोन्थानो हागोन
औ हागोन
ओ
उम फार्स्टावनो जोङो ओ बिदिनो थाइ कारि पेस्ट होननाय मोनसे ओ ओ इनग्रेडे खालामनाय जोङो प्रडाक्ट मोनो बेखौ जोंनियाव थायो आरोना बियो उम बेखौ लाबाय ओमफ्राय बिदिनो थाइ जिनजार होननाय दोङो ओ थाइ थाइलेण्डनि ओ हाइजें आरोना
थाइजीन्जार
औ
दाथ' बेखौ गथा मोनोना पेस् अलरेडि अ गोथां औ
औ बेखौ गोथां जों बेखौ स्लायस जानो लाग्रोयो ओमफ्राय लेमन लिभस जेरै नारें बिलाइ नारें बिलाइ ओमफाय लेमन ग्रास
अ औ
नोंथाङा मिथिगौ ना लेमन ग्रास
औ मिथिगौ
उ बिदिनो थाइजिन्जार जाबाय थाइजिन्जारखौ जों स्लाइस हाना लाबाय ओमफ्राय लेमन ग्रास लेमन ग्रासखौबो जों हानानै लाबाय ओमफाय लेमन लिबस ओमफाय सेरि टमेट' ओमफाय जोङो लेमनबो लागोन स्लाइस हानानै ओमफाय जोङो कक'नाट मिल्क पाउदार होननाय मोनसे जों बेखौ जोङो मोजाङै मिक्स खालामनानै लाग्रोगोन
अ
लाग्रोनायनायनि उनाव जोङो पेनाव जोङो माबाखौ थाव एसे होबाय होनानै जोङो बिदिनो लेमन ग्रास लेमन लिफ बेफोरखौ जोङो फ्राय खालामबाय खालामनायनि उनाव जोङो बिदिनो थाइखारि पेस होनाय मोनसे दोङो बेखौ होबाय होनानै जोङो कक'नाट मिल्क पाउदार गलायनानै लानायजों मिक्स खालामना लानायखौ बेखौ होबाय
अ अ
होनायनि उनाव नोङो चिकेन होयोना मा होयो नोंनि गोसो भेजिटेबोल जायो ना मा बिदिनो जोङो दस मिनिटसिम जोङो संबाय आरोना बेखौ संनानै
बिदिनो ओमफाय जों बेयाव सुइट बेसिल होननाय थायो बेखौबो होबाय
सुइत बेजोल
बेसिल
बेसिल औ बेसिल लिभस
औ
बेजोलिभस औ
उ
औ ओमफ्राय आरो नोंथाङा आरो रोंबावो नामा
रोंनायाथ' गोबां दं नोंथाङा सोंनो हागोन
दा नोंथाङा जेनि जेनेबा आंथ' हस्टेलाव थायोना थ' नोंथाङा हस्टेलार्सफोरनो एसे माबा इजि रेसिपि होनो हायो नामा माने बारा बुस्थु नाङै कुइक रेडि जानाय थाब थाब बानायनानै जानो हानाय बेबायदि माने चिकेनफोर संबाबोथ' जोङो टाइम नांगौ ना माने बिराद बुस्थु नांगौ दाउ माबा माबि बाहेरानिफ्राय बायना मान माने लाबोनानै बानायनांगौ थ' बेबो हस्टेलार्सफोरनोथ' एसे झामेला जा ना चिकेन बानायनायबो आलदा माबा रेसिपि दङ नामा हस्टेलार्सफोरनो
उम रेसिपियाथ' बिदिनोआनो ओ नुदोल्सखौबोथ' नों मोनखायोना खम दामावनो
माखौ
नुदोल्स सावमिन ओ गोथां सावमिना
औ अ
औ बेखौ लाबाय लानानै ओमफ्राय नोङो बाजाराव एसे भेजिटेबोल लानानै नोङो इदिनो ओ भेजिटेबोलफोरखौ नों बयल खालामना लाग्रोदो संख्रै बेफोरखौ होनानै ओमफाय उम जे मानो नों बांसिन भेजिटेबोल होनो हागोना एमाननो मोजां आरोना भेजिटेबोलखौ जों रुनानै लाबाय ओमफाय नुदोल्स खौबो जों रुफाबाय ओमफ्राय चिकेनफोर होबा बांसिन मोजां जायोना आरो बयल जाबाथाय हेलदि आरोना बेफोर
अ
उम
औ दे होमबा ओम माबा रेसिपि मोननानै माने बिराद मोजां मोनबाय आङो आरो नोंथाङा फुल टाइम जब मावो नामा हटेलाव?
औ आं फुल टाइम जब मावो दा आं न'आवसो दं
अ नोंथाङा आंखौ माबा सोंबा सोंजायो
अ ओ नोंथां ओ जोंनि ट्रेडिसनेल बर'नि माबाफोर ओंख्रि संनो रोंगौ नामा?
ओरैनोथ' आङो ट्रेडिसनेल बर'नि जेबो ओंख्रि संनो रोङा माने आं ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा आरो माने
आं नोंनाव ओ मोनसे सों गोसो नोंसोर हस्टेलाव बांसिन मा खालामनानै मा मा संनानै जायो
माने हस्टेलाव जोंनोथ' हस्टेलनिफ्रायसो होखायोना ओंखाम ओंख्रि
औ हो औ औ औ औ नोंसोर हस्टेलाव मा मा रोखोमनि जाग्रा खाजा मोनजायो
अ जोंना माने जोंना फुङाव ब्रेकफास्टखौ आं होननोसै फुङाव ओ सामफ्रामबो साननै साननै आलदा आलदा मोनो आरो माने मानदेयाव जोंना पहा होयो फुङाव ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट दिनाव ब्रेड होयो बिनि नेकस्ट दिनाव रुटि होयो आरो बिनि नेकस्ट दिनाव ओ पुरि होयो ओमफ्राय आर ब्रेड रुटि पुरि बायदि जालांसै आरो खननै खननै ओमफ्राय दिननियाव दिननियाव बारा जेबो होआ दिननि खाजायाव माने खालि दालि ओमफ्राय भाजाल' होयो आरो ओमफ्राय बेजों पापर दालि भाजा आमफ्राय पापर बिल' ओमफ्राय मोनायाव मोनायाव साननै दिन ओ साननै दिन चिकेन होगोन दालि चिकेन आमफ्राय साननै दिन माबा ना होगोन सानसे दिन करि ओ झल गोनां ना ओमफ्राय सानसे बिदि एवनाय ना ओमफ्राय आरो पनिर होगोन सानसे ओमफ्राय सानसे एक कोरि होगोन
दाथ' टाइमाबो जाबाय जोंना दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां दोनथ' गोजोनथों